खोनादोंना नोंथाङा।
खोनादों नोंथां।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामायनायखौ बावहरनाय जाग्रोबाय नोंथांनिसिम।
औ नों थांनिसिमबो
औ नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोना जाहैबाय जोंहा गोदो -गोदायनिफ्राय ओमफ्रायनो लाथा एम्फौ फिसियो ना बेनि बागै माबादि फिसियो। माबायदि जायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना।
औ -औ हागोन नोंथां लाथा एम्फौखौ जोङो गोदो- गोदायनिफ्रायनो अ फिसिबोदों नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोथां
औ बेखौ जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो- गोदायनिफ्रायनो जों जोङो फिसिबोनायखौ दासिमहालागै नुबोगासिनो दङ।
औ - औ नंगौ नोंथां
बेलाथा एम्फौखौ बेलाथा एम्फौआ माबोरै जायो होनोब्ला जोङो बेलाथा एम्फौखौ फिथोबखौ गिबियावनो ओ सुखांना दोननाय जायो बेनिफ्राय खिरिफोर ओंखारनाय जायो बेनि उनाव बे सिखिरिफोरा बिदै दैनानै
औ
बे बिदैखौ जोङो फालि एबा मोनसे जायखि जाया फालिफोराव बोननानै दोननाय जायो। बेनियाव बेयो फिसा ओंखारो
औ
औ बेनि उनाव बे फिसाफोरनो जोङो इन्दि बिलाइ होनानै इन्दि बिलाइ गोरलै बिलाइ होनानै जोङो बे फिसाफोरखौ फेदेरनाय जायो बेनि उनाव बे फिसाफोरा बे फिसाफोरा जे ब्ला गेदेर देरलांबाय थायो अब्लानियाबो अब्लानिया जोङो बे फिसाफोरनो इन्दि बिलाइखौ ओ गोरा होनाय जायो जेसेबां जेसेबां देरो एसेबांनो गोरा बिलाइफोरखौ होनाय जायो
औ नोंगौ नोंथां
औ ओ इन्दि बिलाइनि अनगायैबो जोङो खायसे बिलाइफोरखौबो होनो हायो बेफोरनि जेदाव थारुन बिलाइ ओ खारुन खारुन बिफांनि बिलाइ आरो गाम्बारि बिलाइ बेफोरखौ होनानै जोङो बे लाथा एम्बौखौ फिसिनाय आमफाय बेे लाथा एम्फौफोरखौ औ औ नोंथां
बुंजागोन नोंथाङा
अ बे लाथा एम्फौफोरखौ जेब्ला देरो बेखौ जोङो दान्दायाव ओ आलायनानै दोननाय जायो बिलाइफोराव होनानै बिलाइखौ मुथा खानानै आलायनानै दोननाय जायो आरो बे बिलाइयाव जोङो एम्फौफोरखौ होनानै बिसोरखौ बिलाइ जानो थाखाय हगारनानै होनाय जायो।
औ औ
जेब्ला ओमफाय बिसोरो देरनानै गोमोनफैनो हमो अब्लानि या ओ बिसोरखौ जोङो मोनसे बस्था एबा जायखिजाया बिसोरो फिथोब थोबनो हाथाव जायगायाव दोननाय जायो आरो बे बस्थायाव दोनोब्ला जोङो बेयावहाय ओ थालिर बिलाइ खायसे गोरान बिलाइफोरखौ होनानै बिसोरखौ फिथोब थोबनो थाखाय होनाय जायो बे फिथोब खौ बिसोरो गावसोरनि खुदिजों थोबनाय जायो आरो जोंनि बेथिंजायहाय इन्दि खुन्दुंखौहाय जोङो गुफुर नुनो मोनो आरो गुबुनथिंसेहाय गोज्जा जानाय जोङो नुनो मोनो।
औ औ
आरो बेखौ जोङो फिथोब थोबनो होनानै साननै सानथामसो होनायनि उनाव बेखौ जोङो जानो थाखाय जिरनाय जायो औ आर रो बे खुन्दुंजों जोङो बायदिसिना इन्दि सि दानायखौ नुनो मोनो। बर' आइजोफोरखौ
औ नंगौ नोंथां
औ
बे लाथा एम्फौखौ माजों माज जों जायोब्ला गोथाव जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो
औ औ हागोन नोंथां बे ला था एम्फौफोरखौ ओ अनलाजोंबो जानाय नुयो जोङो बर'फोरखौ
औ
औ आरो जोङो थास' बिथरिजों जायोब्ला जोबोर गोथाव जायो
औ औ
औ आरो बेखौ जोङो ओरैनो एवनानैबो जायो
औ औ
जो बाथोन बथेनानै जा जायो आरो बेखौ जोङो ओ रुनानैबोानाबो दोननो हागौ
औ औ नोंथां
औ
ओ जोंहा लाथा एम्फौनि बेस ना बेसां नोंथाङा मोनसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ लाथा एम्फौनि बेसेन होनोब्ला गोबां बेसेन गोसा लाथा एम्फौआबो
औ औ
जोङो फुवा हिसाबाव जौसे राङाव फाननायखौ आथिखालाव नुनो मोनदों
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ लाथा एमफौनि लाथा एम्फौखौ फिसिनानै। जोंहा ओ गोबां मुलाम्फा मोनो बे मुलामों जों माबादि- सोलिनो हायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। गोबां आइजोफोरा। मेनला टाएम एम्फौ फिसिनानैनो अम न'खर न'खर सलायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ औ
औ बे लाथा एम्फौनि फिथोबखौबो जोङो फाननानै। गोबां रां खामायनो हायो।
औ औ
बेखौ फिसिनायाव जोबोर खस्थबो जायो। औ नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे मिथियोब्ला फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो ओ जोंनिथिंबो बे लाथा एम्फौ- खौ बेबायदिनो एनदि बिलाइ होनानै इन्दि बिलाइ- खौ‌ नागिरनानै बेबायदि आदार होनानै फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ ए बे ब्लाथाय एम्फौ'खौ जोङो आक्सा होननानैबो बुङो नङा होमबा नोंथां। औ ओ बेजोंनो आक्सा एम्फौनि फिथोबजों- नों जोंहा इन्दि खुन्दुं लुनो हायो। बे इन्दि खुन्दुंजों ओ सि दानायफोरा जोंहा आथिखालाव ओ जोब- जोबोर गोबां दाम। दामाव फाननाय जायो आरो इन्दि सि या जोंनि था थाखाय जोबोर गोनांथार होननानै बुंजायो गोदोनि दिनाव गोबां लाथा एम्फौ लानानै नै बिदिनो फिथोब जों दिहुननानै ओ फि सि दादोंमोन आगोलो गोबां मोजां मोजां बे इन्दि खुन्दुंजों सि दादोंमोन नाथाय ओ ओ गोदो बे इन्दि सिया एसे खम बेसे नाव फाननायखौ नुनो मोनोमोन। आथिखालाव बे इन्दि खुन्दुंजों दानाय फास्रा बा जोमग्राफोरा थाम‌ रोजानिख्रुइबो बांसिन उम बेखौ जों मिथिनो मोनो।
ओ
ओ बि बिदिनो जोंहा लाथा एम्फौखौ लानानै गोबां ओ जोंनि थाखाय जानोबो गोथाव आरो रां खामायनो थाखायबो मोजां बिदिनो ओ गो टाउन सहराव हटेल बर'नि हटेल होयोब्ला बे इन्दि एम्फौखौ फाननाय जायो ओ मोनसे प्लेटावनो जौसे रां लानाय ज जायो माब्रै माबा एम्फौआवनो जौसे रां लानाय जायो बेफोरखौ जों नुनो मोनो। बेयो जोंनि बे ओ लाथा एम्फौ खौ ओ गास हारसा हारिफोरखौ बो गुबुन हारिफोरखौबो जानायखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय बिसोर जोंनि जाग्रा एम्फौआनो जा मैगङानो जा बेफोरखौ जानानै जोबोर गो थाव मोनो आरो बुंलाङो जे नोंथांमोननि ओ बेफोरबायदि संनाय खुरनाया जोबोर गोथाव बेबायदि बुंनो आांखौ जों ओ खोनानो मोनो आरो। उम बिदिनो लाथा खौ लानानै जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो जेरै फिसिदों बिदिनो दाबो आथि आथिखालावबो सियो जि आदार जायो बेखौनो होयो बिदिनो फिसिनानै जोंहा गोबां रां आरजिनायखौ जों ओ नुनो मोनसै आरो। उम नोंथाङाबो माबाफोर बुंबावनोब्ला बुंनो हागोन।
औ औ। ओ। लाथा एम्फौखौ नोंथाङा गोथाव मोनो ना?
औ मोनो नोंथां।
औ नोंथाङा मा मा ओंख्रि जों लाथा एमफौखौ जाफेरखो नोंथां?
ओ नाथाय बखौ आंबो एवना बो मोनजाफेरबाय आरो ओ थास' बिथ बेजों। बो मोनाजाफेरबाय आरो अनला खारैआव एसे बसनानै ओ एवफ्रानानै होनायखौबो आं मोनजाफेरबाय आरो। जानो थाखायथ' जोबोर। गोथाव। नाथाय जेब्ला बे लाथा एफौआ गोथाङै। थायो। अब्ला बिसोरनि मोदोमफोरा मावबाय थायो नालाय बेयाव एसे नायनानै गिनाय मोनो आरोना नोंथां। बिदिनो। खुथाखौ एवनानैबो जानो मोजां मोनो। ओंख्रियाव होनायखौबो जानो मोजां मोनो आरो। औ। ओ नोंथांनि। फिननायफोरखौ बा सोंनाय। खौ जोबोर मोजाङैनो नों। थाङा आंनो फिननाय होन थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हरनि हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ औ
औ औ औ औ औ औ
औ औ
गोजोननाय थाबाय नोंथां